हेलौ नोंथां आदसा नोंथां मा खालामनानै दं नोंथां?
आदसा नोंथां आं ओरैनो नै जिरायनानैसो दं आरो ना नोंथां।
आदसा जानाय लोंनायालाय जाबाय नामा नोंथांमोनना?
जानाय लोंनाया दहायनो जादों नोंथां।
अ बोथोरफ्रालाय माब्रै सोलिगासिनो नोंथांमोनजों?
बोथोरफोराथ' नै दा ओ अखा हां हां आरोना नोंथां।
अ आदसा मा ओंख्रि जानायमोन नोंथांमोनहा?
ओंख्रियाथ' नाजों मैथासोमोन नोंसि नोंथां नोंथांमोन नालाय मा ओंख्रि जाखो?
जोंना मेउवासोमोन नोंथां।
आतसा
उम आदसा नोंथांङा दायो फ्रि दं नामा नोंथां?
औ फ्रियालाय दंमोन आं नोंथां।
आदसा नोंथांङा फ्रि दंङब्ला माने आं नोंथांनिसिम मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
माने टपिकआनो जादों उमहु हाफोरा माबोरै गेब्रेंङो आरो हाया गेब्रेंङोब्ला ओ मा मा गोहोम जायो आरोना नोंथां बेनि बागै एसे साव सावरायगौमोन नोंथांजों अब्ला नोंथांङा एसे खोन्थाना होदो।
औ नोंथां इदिबा आं फोरमायनोसै
औ
जोंना बिदिनो हाफोर गेब्रेंङोब्लाथ' बिदिनो गोबां गोहोमफोर जायो आरोना नोंथां।
औ
जेरै जों होननो थांङोब्ला बिदिनो दंफां लाइफांफोराबो जोंना मोजां जानाय नंङा बा जोंना बिदिनो ओ आबाद फसलफोरा बो मोजां जानाय नंङा आरो ना नोंथां।
औ
हाफोर गेब्रेंङोब्ला आरो हाफोरखौ जोंङो होबथानो गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय बिदिनो गोबां ओ आयदाफोरखौ जोंङो लानांगौ आरोना नोंथां जोंङो फार्स फार्स्टआवनो होनोब्ला ओ जोंहा बिदिनो जे बाहायखोन्दा ओ प्लास्टिकफोर
बिदिनो प्लास्टिकफोर बेफोर बेफोरखौहाय जोंङो हाफोराव गारा गारालासिनो जोंङो जे डासबिनफोराव गारो। बेफोर जोंनि थाखाय मोजां आरो हाफोरा गेब्रेेंङा आरो बेफोरजोंनो जोंङो बिदिनो आबाद फसलफोर मावोब्ला जोंङो बिदिनो गोबां बिबांङाव हासारफोर बाहायनाय जायो रासायनिक हासारफोर। बेफोरखौबो जोंङो बांद्राय बिबांङाव बाहायोब्ला बेफोरबो गोबां हाफोरखौहाय गेब्रें खालामो आरो ना नोंथां बा मैला खालामो आरो।
औ
आरो जोंङो बिदिनो हाफोर गेब्रेंङोब्ला बिदिनो गोबां बिदिनो जेंना जेंसिफोर जागोन जेरै जोंङो होननो थांङोब्ला जोंङो उम आ बिदिनो हाफोरावहाय आबादफोर जानायखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। आरो बिफां लाइफांफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोननाय नङा। बेफोरोहायो ओ बिदिनो हाबो गेब्रेङोब्ला जायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा हा गेब्रेङाब्ला बिदिनो जोङो मिथिंगाखौबो गेब्रें नुनो मो नुनो मोनखागोन। मानो होनोब्ला जोंना हाफोरानो ओ जे मोजां थासारियाव थायाब्ला बेफोरो गोबां मैलाफोर जायोब्ला जोंनि आबहावाफोराबो बिदिनो गोबां नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन। नंगैना नङा नोंथां? आरो जोङो आरो जोङो बिदिनो हाफोर गेब्रेङोब्ला जोङो बिदिनो गोबां आबहावाखौल' नङा बा आबादफोरखौल' नङा जोङो बिदिनो गोबां बिबाङावहायो ओ हा गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनगोन। जेरै हा गेब्रेङोब्ला जोंना दैफोराबो मैला जागोन। नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ आरो दैफोर गेब्रेङोब्लाथ' बिदिनो ओ बिदिनो गोबां
ओ खहा जानायखौबो जोङो नुनो मोनगोन। नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ बिदिनो गोबां ओ दैफोरा मैला जायोब्लाबो जोंहा बिदिनो गोबां गोहोमफोर गोग्लैगोन जेरै होननो थाङोब्ला जोङो दैनिफ्रायनो गासै बुस्थुफोरखौ मावनाय जायो बा लोंनाय जायो आरो ना नोंथां आरो आरो गासैबो जिउ गोनां जिब फोराबो जिउ जिउ गोनां जिबफोरानो दैखौ बाहायनाय जायो। जोङो गासैबो जिउफोरानो दैखौ बाहायो। जेरै दंफां-लाइफां जिब-जुनार मानसि-दुमसि बेफोरखौ ओ बेफोरो गासैबो जिब-जुनारा मानसि दुमसिफोरानो लाजोबखायो आरो दैखौ। जोंना हा गेब्रेङो ब्ला बेफोरो दैफोराबो मैला जायोब्ला गोबां बिदिनो गोहोम खोख्लैनाय जों नुनो मोनो।
औ औ
आरो हा गेब्रेङोब्लाथ' बिदिनो सुबुं माहारिफोराबो बिदिनो हाफोराव थानाय जायो। जुनारफोराबो बेफोरबो थानो हानाय नंङा। मानो होनोब्ला जोंना हाफोरानो मोजां नङाबा बा जोंना हाफोरानो गेब्रें जायोब्ला बेनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां बेमार आजारफोराबो जानो हमगोन। नंगौ ना नंङा नोंथां? आरो जोंना बिदिनो हाफोर गेब्रेङोब्ला जोंङो बिदिनो गोबां बिबाङावहाय बांग्रिं मावनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो ना नों- थां आरो बिदिनो गोबां अरगें बेफ्रुसारनायफोरखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो। जोंना हाफोरा मोजां नंङाब्ला मानोना जोंनि हाफोरा मोजां थासारियाव थायाब्ला बैफोरहाय बिदिनो गोबां गोहोम गोग्लैयो आरो। जेरै बांग्रि मावनाय हा बार-बारहावा बिदिनो अरगें बेरफ्रुसारनाय बैफोरजोंबो बिदिनो गोबां हा गेब्रेङोब्ला बेफोरावबो गोबां गोहोम खोख्लैगोन आरो जाय अर-अरगें बेफ्रुसारोब्ला बिदिनो बै अरगेंनि खाथियाव थानाय जेरै बिफां-लाइफां जिब-जुनार बेफोर गासैखौबो नस्थ' जानाय नुनो मोनगोन आरो बैफोरावहाय जे हाया जे एसे मोजां थासारियाव थायोब्लाबो बैफोरबो गासैबो नस्थ' जानायखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां। अरगें बेफ्रुसारोब्ला ओ बेनि थाखायनो जोंङो हाफोरखौ साखोन-सिखोन लाखिनांगौ आरो जोंङो हाफोरखौ मानो साखोन सिखोन ला- खिनांगौ होनोब्ला ओ जोंङो हायो बिदिनो गोबां आथिखाल जुगाव गोबां नुनो मोनसै। ओ जे सुबुंफोरा लासै लासै बारायबोगासिनो दं आरो बिदिनो गोबां ओ ओ जोलैनि हारफोरा बारायगासिनो दं थैनायनि हारफोरा खम जागासिनो दं। बेनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां हा फाननांगौ जायो सुबुं माहारिया थानो थाखाय नंगौ ना नङा नोंथां?
औ
औ बैफोरनि जाहोनावबो जोङो बिदिनो गोबां मिथिंगाफोरखौ ओ नस्थ' खालामनानै बैफोरावहाय बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर बेफोरखौ जों आथिखालनि जुगाव जे सुबुंनि थाखुलि थानाय जायगाफोर बेफोरखौ बानायनो थाखाय जों आ ओ आफाफोरखौहाय बिदिनो दानस्रांनानै बा फोसाबनानै बैफोराव न' लुनायखौ जोङो नुनो मोनसै बैफोरनि जाहोनावबो जोंहा बिदिनो हाफोरा गोबां गेब्रेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ
औ आरो जोङो बिदिनो आथिखालनि जुगाव माल बुस्थुफोरखौ जोङो बां बिनिफ्राय बांसिन नांगौ जादों नंगौ ना नङा नोंथां? जायनि थाखाय जे जायनि थाखाय जे मैला बुस्थुफोर जेरै प्लास्टिकफोर बा बथलफोर बा बिदिनो गोबां बुस्थुफोर जे हाफोरावनो गारनायखौ जोङो नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां? जेरै मुलि पाकेटफोर बा रासायनिक हासारफोर बेफोरखौ जोङो हाफोराव गारोब्ला बिदिनो गोबां हाफोरा गुबुंले जागोन बा नस्थ' जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन जोङो हाजोंसो गासै बुस्थुफोरखौनो जोङो मोननो हायो नंगौ नङा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
जेरै जोङो होननो थाङोब्ला आबादफोरखौनो होन आ आबादफोरफोरखौनो होन बा बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौनो होन बा फिथाइ सामथाइफोरखौनो होन जों हानिफ्रायसो गासैखौबो गायनानै जोङो बेफोर फिथाइफोरखौ मोनो नंगौना नङा नोंथां?
औ औ औ
नाथाय जोंना बैफोर हाफोरानो मोजां थायाब्ला जोङो बैफोर आबादनि फिथाइफोरखौ जोङो मोजाङै मोननाय बो नङा आरो जोङो बिदिनो थानो थाखायबो जोङो बिदिनो जायगाफोरावहायो हाफोर गेब्रेङोब्ला बिदिनो गोबां गोहोमफोरा गोग्लैगोन मानोना जोङो बबेबा दाबसे जायगायावहाय न' लुयोब्लाबो फोरनि हाफोरा मोजां नङाब्ला जोङो बैफोराव थानो हानाय नङा आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला बै बेफोराव हाफोराव जोङो थाबाय थायोब्ला जोङो बिदिनो गोबां बेमार आजारफोरावबो गोग्लैनो हागौ आरो नोंथां। बेनिखायनो जोंहा दै हाफोरखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरोना नोंथां। औ आदसा नोंथां दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
बिदिनो जों हा गेब्रेनायखौ बांसिन बिबङाव जों आथिखालनि जिउआवहाय नुनो मोनो होनोब्ला मा होनो आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो ओ गोबां बिबाङावहाय मा होनदों आबादफोरखौ मावनाय जायो। दा बे दा बेफोरबायदिनि ओ मोनसेखौथ' जों हमनो हाबाय जेनेबा जोङो आथिखालनि जुगाव जोंनि जु-जोंनि एरियाफ्रावहाय मा होनदों गोबां ओ बुरजा बुरजा बिबाङावहाय जों मा होन्दों बानलुनि खेथिखौ मावनाय नुयो, नंगौना नङा नोंथां? औ जों बे बानलु खेथि मावनायावनो जों मा होनदों ओ गोबां बिबांनि जोङो गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जों मा हासारफोर बा मुलिफोर जोङो बाहायनाय जायो दा बै मुलिफोरा मा होनदों मुलिफोरखौ मा होनदों बांद्राय बिबाङाव बाहायनायनि जाहोनावनो मा होनदों जोंनि हाफोरा गोबां गेब्रेलांनो हमदों आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बै ओ हासारफोरखौ बा मुलिफोरखौ बाहायनायनि जाहोनावनो मा जोंनि मा होनदों जोंनि बे थाजिम हाफ्रा बेफोरबायदि गोबां गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोन्दों बा बिस गोनां जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना जोंनि हाफोरखौ। बहाय आरो जों मा होनदों बेयावहाय मा होनदों बे हायावहाय जों मा होनदों आरो गुबुन ओ आबादफोर बा बेफोरबायदिनो गोबां दंफां लाइफां लाइफांफोरखौ जों गायोब्ला मा होनदों बै हायावहाय जोङो जायैखौहाय जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
औ नाथाय जों मा होनदों गोदोनि जुगावहायथ' जों बिदिनो आबादफोर मावोब्लाबो जों बेफोरबायदिनो बे मोसौ खि बा बोरमा खि जों बेफोरखौहाय मा होनदों बेफोरजोंसो जों गायनाय जायोमोन आर ना आबादखौ बेनिखायनो जोंनि गोदोनि हाफ्रा मा होनदों गेब्रेङाबोमोन उल्था मा जायो होनदों बांसिन थाजिमसो जायोमोन आरोना नोंथां। गोदोनि आबाद खेथि मावनायफोरनि हाबाफ्रा नाथाय आथिखालनि जुगाव मा होन दों जोंनि हाफ्रा औ बांद्राय बिबांनि मुलिफोर बाहायनायाव बा बेफोरबायदिनो भिटामिन फोर बाहायनायाव जोंनि हाफ्राव नांनानै माने बैफोर भिटामिनफ्रा मा होनो हाबनानै जोंनि हाखौ गोबां बिबाङावनो मा होनदों गेब्रेंहोयो आरोना नोंथां। औ। माने मा होनदों बांद्राय बिबाङाव मा होनदों हाया गेब्रेङोब्ला मा होनदों जोंनि मिथिंगायाथ' हाजोंनो गोरोबफानायना नोंथां। मानोना ओ दंफां-लाइफांफ्रा मा होनदों हायावनो उजियो आरोना नोंथां। दा बै हाफ्रा औ दा बै हाफ्रा मा होन्दों बिस गोनां जायोब्ला बा गेब्रेङोब्ला मुलिफोर बाहायनायनि जाउनाव बै जोंनि मा होनदों दंफांफ्राबो बा मिथिंगाफ्राबो गोबां बेफोरबायदिनो खैफोदाव गोग्लैगोन बा ओ दंफांफ्रा जानाय नङा होमब्ला नोंथां। औ आथिखालाव जों बेफोर बदिनो आबाद मावनायनि जाउनावबो जों ओ आथिखालनि आबाद मावनायनि ओ मा होनदों ओ थर थरिखाफ्रा मा होनदों गोबांथार जोंनि हाखौ गेब्रेंहैयो आर ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नाथाय गोदोनि जुगनि आबाद मावनायफोरा मा होन्दों हासार हासार खि मोसौ खि बेफोरबायदिनो बोरमा खि दाउ अमाफोरनि खिफोरजोंसो जों मावनाय जायोमोन नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंनि हाफ्रा माने बै समावहाय मा होनदों गेब्रेङामोन आरो इसेबां माने औ जों आबादफोरखौबो गोबां मोजां मोजाङाव जों जानायखौ नुयोमोन आरो ना। थां औ औ। जों बेनिखायनो हा गेब्रेंनायखौ जों आथिखालनि जुगाव जों बिदिनि जाउनावबो जों बांसिनखौ जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां। दा नोंथां जोंना ओ समावथ' जानानै फैबाय नोंथां आं नोंथांजों बे दसे बेखिनि समखौ सावरायज्लायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां। अब्ला जों दोन्थ'लायनोसै खोमा ना नोंथां?
औ दे।